हेलौ।
औ।
दा मानि बागै सावरायनो सान्दो जों?
उम आंथ' बिदिनो आं बर' हारिनि बागै एसे एसे ओ
औ।
सोर गिबि सोंग्रोनो आं ना नों सोंग्रोनो?
नों सोंजागोन दे गिबि सोंजागोन।
अ आं नोंखौ मोनसे गिबि सोंग्रोनि ओम। बर'नि
बर'नि सिख्लाफोरनि मेन रियेल दख'नाया
अ
बिदन दख'ना बिदन। अ। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनि सोंजागोन ना?
अ सोंजागोन दे।
बर'नि मैगं थाइगंआ मामोन? जानो मैगं थाइगंआ अनला खारै सबाय अमा बेदर।
आं नोंनिआव मोनसे कुइसन सोंग्रोनि
औ जागोन दे
उम बर'नि मेन अ माबाया फालिया मा? बर'नि गुबै फालिया ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि?
जोंनि बे
जोंनि बे आसाम रायजोआव
गिबिसिन
गिबिसिनै थाफायजेननाय हारिया मामोन? बर' बर' हारि।
बर'नि आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि सोंजागोन ना?
सोंजागोन दे
अह बर' हारिया अ बैसागोआव बाहायनाय मोन-मोनब्रै-मोनब्रै ओ दामजु दाम गिरीनि मुं बुंनो हागोनना?
हागो । खाम सिफुं सेरजा जुथा। बे मोनब्रैखौ बर'फोरा बाहायो आरो दामजु मरै।
मोनसे कुइसन सोंजागोन सोंजागोन ना?
अ सोंजागोन दे
अ बर'फोरा सिगां हाबाखौ सानबेैसे लाखियोमोन?
हाबा
हाबाखौव
मानसिनि हाबाखौ होनदों नामा?
औ
बेखौ साननै लाखिनाय जायोमोन।
अह
ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनि।
औ सों जागोन दे।
औ बर'नि बिफाया सोर?
बर'नि बिफाया बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म।
औ आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनि। सोंजागोनना?
सोंजागोन दे।
अ बेयो एसे ओ गिदिर गोलाब सुबुंफोरनि सायाव जागोन आरो ना। ए नों बेखौ खिन्थानो हागोन ना? औ आंनि ओ जेनेबा आङो अ बर' बर'नि
इसे गिदिर गोलावनि मुं जागोन आरो ना बियो बिखौ इसे सोंनि आं नोंनाव ओ बर'नि ओ रन्जन दैमारि बिथाङा सारआ बियो मानि थाखाय ओ दावहा नांनो गोनां जादोंमोन?
बिदिनो मा होनना फोरमायनो आं दा बिदिनो बर' माहारिफोरखौ बिदिनो बेलेग जाथिया एसे माबा खामदोमोन आरोना इनि थाखाय बियो रन्जन सार बिथाङा दि बिदि दावहा नांनो गोनां जादों।
बिथाङा माबे जिल्लानिमोन रन्जन दैमारि सार बिथाङा?
क'क्राझार जिल्लानि।
आं मोनसे कुइसन सोंजागोन नामा नोंनियाव?
अ सोंजागोन दे।
बर'नि देरसिन धोहोरोमा मामोन?
बर'नि देरसिन धोरोमा जादों बाथौ धोरोम आं नोंनाव मोनसे कूइसोन सोंनि धोरोमनि बागैनो।
औ सोंजागोन दे।
ओ बर'नि ओम बिदिनो बाथौ धोरोम जायो नङा होमबा बर'नि ओ मेन मा बैया धोरोमा ओमफाय बिनि उनाव माखौ माबे धोरोमा दानस्लाय लांनाय बर'निफाय मा मा धोरोम दोंबावो आरोबाव?
बर'निफाय बिदिनो गोबां धोरोमफोर दङ इदिनो गा जेनेबा बुंनो थाङोबा ब्रह्म धोरोम ख्रिस्टान धोरोम आरो गोबां बिदिनो बायदि-बायदि दंबावोबो जानो हागौ आं बारा मिथिस'आ।
ओम।
कूइसन सोंबावगोन नामा आंनाव मायबाफोर?
औ सोंनो नायदोंमोन।
औ दे सोंजागोन दे।
औ बर' हारिनि औ। बर' हारिनि ओ गुबै मा ओ फालिया मा फास्राया?
बर' हारिनि गुबै फारि फास्राया?
ओम।
आर'नाइ।
ओम ओमफाय बर' हारिनि ओ आं नोंनो मोनसे कुइसन सोंबावनि। बर' हारिनि ओम बर' हारिया जुदि जेब्ला बैसागो मोसायो नङा ओमबा स' इयो माने बैसागो मोसानाय समाव सिख्लाफोरा खर'आव मा लायोमोन?
बैसागु मोसानायाव खर'आव
औ
लांदां
खर' सानायाव जे बिसोरो खेथेबना लायो
हा
खेथाबना लायो जे खानायाव
फेटर होनना लायो
अ मा ऐसे मामोन बियो
कुइसनखौ बारा बुजिसै आं
जेनेबा बर' हारिनि जेनेबा मोसानाय समाव सिख्लाफोरा बर' सिख्लाफोरा
औ
दा बर' आइजोफोरा ओ खर'आव लानाय लानायनि मुङा मामोन
बिबार
उम
बिबार लायोमोन
उम नों माबाफोर कुइसन सोंबाव गौमोन नामा नों आंनाव
आं मोनसे कुइसन सोंजागोन नोंनियाव
अ सोंलाय
आइजो माहारिनि खामानि मावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा खामानि मावनानै बिथांमोनहा गोजोननाय मोनो
बिसोरो उम बिदिनो बर' हारिनि आइजोफोरा बिदिनो हिसान आरो बिदिनो ओंखाम संनाय खावनाय बिदिनो गोबां गोबां बायदि बायदिफोर दङ आरो माने बेफोरखौ आं बुंजोबा
औ बुंजोबलायनानै एसे एगजामफोल मा होबानो जागोन
अ बेखिनियानो आरो
औ मायबाफोर कुइसन सोंबावनो नायदों नामा आंनियाव
औ जोंनि बर' हारिया माखौ ओ लानानै गोगानाय दङ
बर' हारिया माखौ लानानै गोगगानाय दङ
उम
बिब्दिनो गावनि धोरोमखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो गोबां उम मा होनगोन इखो मा होनगोन मा होनगोन मा होनगोन बावबायमोन आं ससेखौ एसे औ लांदां
माबाफोर कुइसन सोंगौमोन‌ नामा नों आंनाव
आं नोंनियाव मा कुइसन सोंनो र' सोंनि आं
दे सोंनाय
बर' आइजोफोरा उमहु बिदिनो न'खरखौ माबायसा सोलियो एसे फोरमायनो हागोन नामा
बिसोरो बिदिनो ओ संनाय खावनायफोराव गोबां मुखुब आरो बिदिनो हिसान हिसान दानाय उम दानाय लुनाय आरो बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो हांसो गोबां बायदि बायदियाव मुखुब जानानै थायो बिसोरो
औ आंनाव मा कुइसन सोंबावगोन नामा नों
अ सोंनि
औ सोजा सोंजागोन दे
ओ बर' हौवाफोरा माखौ लानानै ओ गोगानाय दङ जे जेन'बा बिदिनो मा गाननाय जोमनाया मा मा बर' हौवाफोरनि
हौ हौवाफोर बर' हौवाफोरनिया बिदिनो गामसा बिदिनो आर'नाइ फालि लायो ओमफ्राय आरो मा होननो
जागोन दे बिसनियानो
औ
उम
मायबाफोर कुइसन सोंबावगोन नामा आंनियाव
उम सोंथ'लायला नामा जोंनाथ' समाबो एसे जाबायानो
औ
दे होमबालाय न'
अ दे होमबा लाखिनोसै न
अ दे
दे